हेल'। हेलौ।
औ।
औ खोनाबायना नोंथां?
आङो ओंखाम जाखांनानै दस से जिरायनानै दंथायो द' ओरैनो।
अ मा ओंख्रि जाखो?
ओंख्रिया जोंना मासो मोन ओ मा होनो बेखौ नामखौनो बावलायलांबाय दाङा ना मा होनोमोनथाय गोजा गोजाया?
औ औ औ।
ओमफायो बेखौ मैद्रु संदोंमोन ओमफायो दाउदैसोमोन आरो। दाउदै रुनाय ओं औ। औ औ नोंगौ। दायो नोंथांङा फ्रिदंङ नंआहोमबा औ औ फ्रियैनो दङ।
अ होमबा नोंथां जोंङो मोनसे आयदा लानानै दसे सावरायनो नामा?
औ औ सावराय जागोन दे।
जोंङो आयदा महरै बै बर'फोरनि माखासे सुबुं फोथायनायफोर दंना।
औ।
बेफोरखौनो
सावरायसै खोमा ना? औ जागोन दे सावरायजागोन। बा जागायसो नङा होमबा जोंङो औ औ सुबुं फोथायनाय होनोब्ला जों मिथिखायो नङा होनबा जाय फोथायनायजों जोंङो माबा मोनसे गुन एबा गियान मोननो हायो औ बेखौनो जोङो सुबुं फोथायनाय होननानै सानना लानो हायो आरो औ औ
बेबायदिनो जोंनि गेजेराव सुबुं फोथायनाय होनना बुङोबा जों गोबां बाहागोआवनो मोननो हायो।
औ औ औ जोंङो आबाद मावनाय
जानाय लोंनाय, मावनाय दांनाय, आरो बेबाय दिनो माखासे फुजा फोरबो फोरबोफोरनि गेजेरावबो जोंङो गोबां सुबुं फोथायनायफोरखौ मोननो हायोना। जेरै जोनङो ओ मावनाय दांनायनि बेलायाव बेबायदिनो हालेवनानै हालौवबाय थानाय समाव नांगोलफोरा बायोबा सानसे ओंखाम मोनजाया बेलासियाव बायोबा मोनानिखौ मोनजाया बेफोरबायदि दङ नङा होमबा? आरो बेबायदिनो बोथोरफोरखौ लानानैबो गोबां फोथायनाय दङ जोंनाव। बेबायदिनो हिनजाव गोदान नायनो थाखाय हाबाफोरखौ लानानै गोबां सुबुं फोथा दङना दा बेफोरखौ नोंथाङा मा सानो जेनेबा जोंनि गेजेराव गोदोनिफ्राय माबायदि सोलि
औ ओ सुबुं फोथायनायनि बुं सुबुं फोथायनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंनिया माने गोदो गोदायनिफ्रायनो बिदि सुबुं फोथायनाया दंखायोमोन हिसाबै माने दासिमबो दङ होननानै बुंनांगोन आरो बियो।
नंगौ
माखासे गोबां सुबुंफ्रानो माने सुबुं फोथायनाय खौ दासिमबो माने ओ गनायनानै बा मानिनानै सोलि यो आरो जेहेथु जोंनि जेराव मोना हामा बेफोरबायदि होननाय माखासे सोदोबफोर दङ।
नंगौ नंगौ
मोना हामा होननाय सोदोबनि सोदोबनि गेजेरजोंनो माने ओ जोंनि सुबुंफ्रा माखासे ओ जेनेबा खामानिफोर जिहेतु जाय खामानिखौ मावब्ला माने एसे दाय गोनां खामानि बा बे खामानिखौ मावनो मोना बेफोरबायदि खामानिखौ हामा होननानै बुङोबाथाय माने बिदि खामानिखौ मावनो एसे गोब्राब मोनो आरो जायनि जाहोनाव माने बेफोरबो हमनानै ला माबा मोनसे नों खामानि मावनो नागिरबाय अब्ला बै खामानिफोरखौ मोना होननानै बुंनाय लोगो लोगो अ बेयाव माबा मोन से थानो ओ हागौ बिनि थाखायसो मोना होनदों माने बिदि साननाया गोसोआव फैयो आरो दा बेफोरबायदिनि थाखाय थाखाय जोङो माब्लाबा मालाबा नोङो खैफोद आफोदनिफ्रायबो बारग'नो हानाय बायदि बेखौ जोङो मोनदांनो हायो आरो दा औ सैथो औ दा जेरै जोंहा जोंनि गेजेराव माखासे सुबुंफोर फोथायनाय दङ जेरै जोङो हरावहाय आसुगुर हानो मोना बा हराव न'नि दाखोर दालाफोरखौ बाहेरायाव सिबनानै गारहरनो मोना आरो जिफोरखौ हराव सुथेनो मोना बिदि होननाय माखासे खोथा बाथ्राफोर दङ दा बेफोरखौ नायोब्ला जोङो मिनथिनो मोनो आरो जेरै नोङो हराव आसुगुर हायोब्ला हामा होनना बुंनायनि रिजोनखौ जोङो नायोब्ला माने ओरैबायदि मोनो आरो जेनबा नों हरफ्राव हरदे हरला सिगुर हायोब्ला नुवा माया बिदि हालाबायबा नो नि आखाइब बौनानै नोंनाव नोंखौ अनेख खैफोदाव खोख्लैनो हागौ मा बावनोबो हागौ आखाइफ्रा बिदि साननानै जेनेबा हानो होआ माया बिदि साननो हायो आरो आरो बिनि अनगायैबो जोंहा जेरै बिजिफोर जों जि सुथेनो मोना होननानै बुंनाया जोङो हराव नोङो नुवा माया बिदि सुथेला बायनानै लायोबाथाय माने जि सुथेनायाबो मोजां जानाय नङा आरो आखाइफ्लावबो आखाइफ्रावबो नों थुफ्लांलाबायनानै लानो हागौ
औ औ
ओ जेरै बे जि मा होनो फुखांनानै दाखोरफोरखौ हराव गारहदनोमोना होनना बुंनाय नि मेन रिजोनखौ माने जोङो ओरै हमदांनो हायो आरो जाय माने मोना फ्राव नोङो नोंनि न'फ्राव बायदिसिना ओ बेसेन गोसा मुवा जेरै हमना ला सना रुफायानो होन बा बायदिसिना माबा माबियानो होन
बेफोरो गोलैनानै दंब्ला जोङो जुदि सानाव माबायोब्ला सिटिबोब्ला जों बेखौ नुसनो खिन्थु हरावहाय सिब ब्ला जोङो लाइदानो होन बा जियानो होन बिदिजों माने मोजाङै नुस्लाबा आरो दा बेफोरबायद दि मुवाफ्रा माने हराव सिबनानै गारहरोब्ला माने थांफानो हागौ बा नोंनि बेसेन गोसा मुवा माइआ माने गारहरजफानो हागौ बेफोरबायदि साननानै माने फोथायनानै हरावहाय ओ बिदि दाखोर दालाफोरखौ बाहेराव गारहरनो मोना होननानै बुंनानै फोथायनाय बिदि माखासे फोथायनायफोरखौ जोङो हम मोनथियो आरो आरो बे जों लोगोसे सेनो रोहा दंबावो माखासे आइजोफोरखौ लानानै गोबां सुबुं फोथायनाय दङ जेरै नोंथाङा दहाय बुंदोंमोन हिनजावनाखि थांनायावबो माखासे फोथायनाय बायदिसिना बिदि दङ होननानै दा हिनजाव नायनो थांनायफ्राव जोंहा माखासे गोबां सुबुं फोथायनाय दङ बा आइजोफोरखौ लानानै जेरै ओ हिन्जाव नायनो थांनाय समाव बै हिनजावनि खानाया खेंख्राबालायनाय बे हिनजावनि गोसोआ मोजां नङा बा माबा मोनसे बिदि साननाय बा बे हिनजावा मिनि ग्लाबला बायग्रा बा ओमफ्रायो मा होनो बिदि जानला मोनला लाजिनो रो रोङै ओ राय्लाय खावला बायग्रा बेफोरबायदिबा बे हिनजावा संसार जानो थाखाय मोजां जाया बेफोरबायदि बुंनाय माने माने बेफोरबोथ' सुबुं फोथायनायसो नालाय बेनिफ्राय आरो दङ माने हिनजाव नायनो थांनाय समाव हिनजावा आखिथिं बारग्रोबाथायलायनो माने लोख साराजायन जायो आगदाथिं बारोबा माइनाव गोनां जायो बेफोरबायदि होननानै बुंनाय सुबुं फोथायनाय जोङो गोबां नुनो मोनो आरो जोंनि समाजाव ओमफाय दा बिदिनो बेफोरनि अनगायैबो माखासे गोबां सुबुं फोथायनायफोर दङ जिहेथु ओ दासिमबो जोंहा बैफोर सुबुं फोथायनायफोरखौ माखासे ओ सोलिबोबाय थान नायबा फोथायबोबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथाङा आरो बेफोरनि अनगायै मा मा सुबुं फोथायनायफोरखौ मिन्थिबावो खोन्थानो हागोन नामा?
हागोन हागोन दङ गोबां दङ बेबायदिनो जोंनि गेजेराव गोबां फोथायनाय दङ हम साला नोङो नोंनि सिलायाव मासे सैमा उन्दुनाय दं उन्दुनानै दङ बे सैमाखौ नोङो सैमानि फिसाजों बारलांनो मोना होननानै जोङो फोथायनाय दङ बेखौ माने बे फोथायनायनि गेजेरजों मोनसे गियान हाबना थायो नङा होमबा जोंनाव हमला नोङो सैमाया उन्दुनानै दङ नोङो बारनाय समाव हथााद सैमाया सिरि मोनखांनानै बारद'बाय अरायबायनो हाग
औ
अरजाबा नोंहानो खहा जाबाय नङा होमबा बेबाय बेबोबो जोंनि मोनसे सुबुं फोथायनाय आरो बेनि गेजेरजों जोङो बे गियानखौ मोननो हायो आरो जेनेबा उन्दुफुबाय थानाय सैमाफोरखौ बिदि बारनाङा आरो नोङो जोंनि गेजेराव दंबावो दा बै
सिला गेजेरजों खदाल बारलांनो मोना औ नङा होमबा औ
बेबायदि जायोबा आरो बेयावबो जोङो मोनसे गियानखौ मोननो हाबावो जेनेबा हमना ला दैज्लांनि समफ्राव जोंनि सिलाफ्राथ' गोदो गोबां बादामालिफोर
मालिफोर खानानै थानाय जायोमोन नङा होमबा औ औ
बेयाव नोङो खदाल बाननानै थांबा बायसान्सआव बै बादामालिखौ गालुनानै गोलैबा खदला नोंनाव बुंनो हागौ बेफोरखौ जों मोननो हायो आरो आरो बेबायदिनो गोबां दङ हमना ला जोङो बै औवाफोर दानोबा सिथ्ला गेजेरजों बुद्रुलांनो मोना हामा बेफोरखौ खौबो मोननो हायो आरो आरो दंबावो गोबांनो जोङो आबाद माव आबादनि बेलायावबो जोङो बै माइ ओंखारहांनाय समाव जोङो नारजि ओंख्रि जानानै अनला ओंख्रि जानानै माइखौ नायहैनो हामा होननानै मोना होननानै जोङो जोंनि गेजेराव फोथायनाय दङ नङा होमबा आरो ओंखाम जाखांग्रो मोना उवालाव जिरायनो मोना मोना बेबायदि जिरायोबा एन्जरा माइ माइ हाबनानै माइ अरो बेफोरबायदि फोथायनाय दङ ओंखाम जानाय समफ्राव सालाय गोलाव दिहुननानै जानो हाबा जोङो मोना बिदि होननानै
औ औ
बेबायदिनो फोथायनायजों जोङो गोबां सोलिबोबाय नङा होमबा जोङो माखासे खैफोदनिफ्रायबो बारग'नो हायो हमना ला बेबायदि सुबुं फोथायनायनि गेजेरजों फैनानै
नंगौ थारैनो बिदिनो जोंनि समाजाव गोबां सुबुं फोथायनायफोर दं आरो दा औ बेफोर खौनायोबा आइजोफोरखौ लानानैथ' गोबां गोबांथार सुबुं फोथायनाय मोनो बे दहाय आं माखासे बुंदोंमोन बेफोरनि अनगायैबो जोंहा आइजोफोरखौ जेनेबा मा होनो रै हिनजाव नायनो थांनि बेलायावनो आरो हिनजाव नायनो थांनायाव ननो हिनजाव गोदान बे जाय जागोन बेखौहा ओ न' न' लिरनाय बा मायरं जा जावनाय बेफोरबायदि बा खामानि मावनाय बिदि नुुबैब्लाथाय बे हिनजावा लोखि जागोन बेफोरबायदि दि होननानै साननायबो जोंनि समाजाव दङ आरो आरो बे हिनजाव नायनो थांनाय समफोरावहाय बबेयावबा हाजावनाय नुलांबाथाय मा होनो बै हिनजावा नङाबा हौवाया थाबनो थैगोन बा संसारा बिसिना आस खान्दा जागोन बेफोरबायदि होननानै साननाय जोंनि समाजाव दंङो आरो बेजों लोगोसे खायसे दंबावोदिया जेनेबा लामाजों मानसि गोथे बानलांनाय नुयोब्ला बा आगदा थिं नुयो मोजां आखिथिं नुयोब्ला जि बेफोरबायदि होनलायायनाय सुबुंफोर थैनाय दं आरो जों दंङो माने बबेबा खामानियाव थांनायाव दैरुखालि नुलांबाथाय नोंनि खामानिया जाफुंनाय नंङा ओमफ्राय दैहु फुलु लानाय बिदि नुलां बा नोंनि खामानिया जाफुंगोन बा बिदि होननानै गोबां फोथायनाय दं आरो ओमफ्राय आरो औ जि सोंनाय नुयोब्लाबो जिउ गोलाव जागोन औ - औ नंगौ
औ
बिदिनो गोबां फोथायनाय दं आरो बर'फोरनि गेजेरावहाय दासिम औ - औ नंगौ
जोंनि गेजेराव बैसागुआवबो गोबां दंङो ना बेबायदिनो उन्दैया गेदेरनि सिगांङाव खामफायनोाव जिरायनो मोना होनलायनायफोर दंङो बेबायदिनो
औ मागोफोरखौ लानांगौ दंङो बिदिनो सुबुं फोथायनाय मागोफ्राव बै माबा खानाया मा होनो बेखौ गय दंफां बायदिसिना खानाया औ
औ नंगौ नंगौ
बिनो आरो मोनफा मोनफा सुबुं फोथायनाय होननानै बुंजायो आरो जोंहा
औ - औ
आरो बै मावजि गोसोम बारसब्ला दि माने खैफोद जागोन मावजि गोसोम बा नेवलाय बा थांनो मोना खामानि बि खैफोद गोनां जा होननानै थांनो होलाय लायो बेफोरबायदि बाथ्रा दंङोंना
नंगौ आरो बे हरनि समफ्राव मावजि गाबहैबा
बेबो जोंङो माबा मोनसे जागोन होननानै सानना लानाय जायो। औ - औ नंगौ
दाउफोरखौ लानानैबा गोबां सुबुंफोथायनाय दंङो औ - औ
नाफोरखौ लानानैबो गोबां सुबुं फोथायनाय दंङो होमबा